ना अ नोंथ नोंथाङा ओरैनो मा खालामना दं?
ओ नोंथां आं दा ओरैनो जिरायनानै दङ।
औ नोंथाङा हाय जिरायनानै दं बा नोंथांनि सेराव ओ मोनसे आयदानि सायाव फनखौ रायलायनो होननानै फन हरदोंमोन रायज्लाय जागोनबा?
औ औ
अ रायलाय जागोन होनबालाय ओ बे आयदाया जाबाय बैसागो एबा जों बर' दा जों बैसागुखौ माब माबायदिहाय फालियो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनाानो हागोन नामा?
औ औ औ जोंनियाथ' बैसागो फोरबोखौ जोंनि ओ गोदोनि आबौ आबै बेसोरनो फालिबोबाय थाखानाय ओ बैसागोखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जों जोबोर गाजा गोमजायै फालिबोदों आरो फालिबो फालिलांबाय थागोन।
औ औ
बैसागो ओ बैसागोआ जोंनियानो अ बैसागआ जोंनिया ओ बोसोर गोदान हिसाबै जों बैसागो लानाय जायो ओ बैसागोनि ओ फिसा गोदान माने सानसे सिगां जोंनिया ओ मोखौ थुखैनाय हाबाफारि थायो जोङो बेखौ ओ जोङो बे मोखौ थुखैनायनि सासे सिगांखालि जोङो ओ मोखौ थुखैनो थाखाय बायदिसिना जानांगौ मुवा ओ थाराय ओ दिग्लि लिथि बायदि गोबां ओ नांगौ मुवा ओ जेरै लाव पानि लाव फान्थाव बायदिसिना बेफोरखौ जोंनो मोखौ थुखैनायाव नांगौ जायो ओ ओ बेखौ जोङो बे मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगां जों बेखौ ओ गासैखौबो नागिरनानै जबर लाना दोननाय जायो आरो जोङो ओ जेब्ला मोखौ थुखैगोन बे दिनखालि जोङो फुङावनो सिखारनानै ओ जोङो मोखौ ओ बे ओ बेखौ जोङो ओ मोखौनो जोङो माला सुंहोनाय जायो ओ बे मालायाव जोङो पानि फान्थाव ओ फान्थाव ओ पानियालाव फान्थाव पानलाव दिग्लुगुथि ओ हालदै ओ आरो थाराय बेफोरबादिखौ जोङो ओ बे मालायाव सुनानै लायो। ओ बेनि उनाव जोङो ओ मोजाङै थुखैग्रोनानै लानाय जायो आरो ओ बेनि उनाव जोङो ओ खान्था एबा सारायनि हांगार बेवहाय जोङो थाव बेवहाय जों थावखौ मिलायनानै ओ जोङो मोखौनो फथा हिसाबै होनाय जायो। ओ बेनि उनाव जों बेयाव मोखौखौ दै सारनानै ओ मोजाङै दै सारनानै ओ बे ओ मोजाङै दै सारनानै ओ बे पानेलाव ओ पानिलाव ओ फान्थाव बायदिसिना जा हाफ्लेनाय हाफ्लेनानै लायो जोङो बेखौ जोङो ओ बेखौ मोखौ थुखैनाय समाव
औ औ
ओ बेखौ जों सारनानै थारायजों बुनानै जोङो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर ओ ओ बारिबाय था बेफोरबादि जोंनिया मोनसे मोन ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय ओ मन्थ्र दङ बेखौ जोङो ओ बुङो। बे बेनि उनाव जोङो बेखौ बेबायदि ओ खालाम खांनानै जोङो मोखौखौ हगारनानै होयो ओ बेनि उनाव जोङो ओ बे माला सुनायखौ जोङो ओ न'मा न'नि दरखं मोखङाव मोनसे आरो मोखौ गलि बेवहाय मोनसे आरो ओ बाख्रि बेयाव मोनसे आरो थानाय न'नि दरखं मोखां बेवहाय मोनसे आलायनानै दोननाय जायो। बेनि ओ बेनि उनाव जोङो मोखौनि जा फागा बेखौ जोङो गोजामखौ गारनानै गोदानखौ ओ लाबोनानै जोङो गिबियाव बेखौ बावग्रोनाय जायो।
औ औ नंगौ।
जोङो बेखौ उनाव खानानै ओ बे फागा गोदानजों जों बे सानखालि मोखौखौ खानाय जायो आरो बैसागोनि जोङो से खा ओ से खालार खालि जोङो
औ
ओ मोजाङै फुङावनो दुगै लोबै ओ गोजान गोदान ओ गामसा दख'ना ओ गस्ला बायदि गाननानै जोङो फुङावनो ओंखारो आरो जोङो गेदेर गोलाव गेदेर गोलावखौ जों खुलुमनानै ओ गेदेर गोलावनि फ्राय जों मा लायो आरो गेदेर गोलावफोरा जोंनो बोसोन होयो। आ बे बे ओ बेनि ओ बैसागोनि नैथि खालार खालि जोंनिया बैसागु मोसानाय जा हाबाफारि जेखौ बेखौ जोङो मोसानो थाखाय आखायाव लायो। जोंनिया बैसागु मोस सानायाव ओ सेंग्राफोरा ओ आर'नाइ गामसा, आर'नाइ गस्ला आरो आर'नाइ फालि बे ओ बेफोर बायदिसिनाखौ जोङो आ ओ गोजान गोजान गाननानै जोङो मोसानो ओंखारो आरो सिख्लाफोरा ओ दख खना आर'नाइ फालि ओ बेफोरबायाददि लानानै बेसोरबो मोसानो ओंखारो। जोंनिया बैसागआव सेंग्रा सि ख्ला गासैबो ज' जानानै मोसानो ओंखारो। आरो जोङो बैसागो मोसानो थाखाय जोंनिया ओ बर'फोरनि दामग्रा देग्रा खाम, जथा, सेरजा, सिफुं आ आरो थरखा लानानै जोङो मोसानो ओंखारो। जोङो बैसागो मोसानो थांनायनि सिगांनो जोङो ओ जोंनि ओ गामिनि जा थानसालि बेखौ जोङो ओ मो-मोसानो थांनाय सिगां जोङो खुलुम खनसे खुलुमग्रोना लायो जाहाथे जोंनिया बैसागो मोसानायाव जेबो ओ उसुबिदा जाया बेनि ओ बेनि था खाय जोङो बे थानसालियाव मोजाङै बोर बिगोरनानै लानाय जायो। ओ आथिखालनि बैसागोखौथ' जोङो सो ओ स्नि सानल' फालिनायखौ नुनो मोनो नाथाय गोदोनि दिनाव जोङो ओ से दान फालियो। बेखौ जों खोनानो मोनदोंमोन। ओ नोंथाङाबो दा बैसागो फोरबोनि सायाव जा एसे रोंगौथि दङ बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नों
औ औ नोंथाङानोथो ओ गोबां मोजाङैनो बैसागोनि माबैसा फालियो बेनि बागै फोरमाय खांखाबाय थेवबाबो आं नोंथांनि सोराव एसे बुंबावनो सानदों आरो। जेरै जोङो ओ मिथिखागौदि ओ बैसागु बैसागु बुंबा जोङो बेयो जोंनि ओ गो-गोदान बोसोर बे गोदान बोसोरजों लोगोस से ओ बेयाव जों बे बैसागोआ जोंनि रंजानायनि फोर फोर फालिनाय रंजानाय फोरबो ओ बे बैसागोखौ जों माबैसा फालियो होनबा जों गिबियावनो गिबि बैसागो एबा सेथि बैसागो जों मोसौ बैसागो होननानै बुङो। आरो नैथिखौ जोङो मानसि बै सागो आरो बेनि उनाव जोङो सेथि थामथि ओ थामथि ब्रैथि बाथि द'थि आरो स्नि- जेरै दावमा दाउसा अमा बोरमा सैमा आरिनि बैसागो होननाय हिसाबै जों फालियो। ओ जों मोसौ बैसागोखौ माबोरै फालियो होनोबा मानो ओ जेरै जों मोसौ बैसागोखौ मा मानो फालियो होनोबा जोङो ओ जोंनि ओ जोंहा गोबां बांसिनानो बांसिन समावनो आबादनि सायाव सोनारनाय आरो बे आबाद गोदो गोदायनि सुबुंफोरा बे आबाद खौ माबोरै मावो बा मोसौजों हालेवनानै बे आबादफोरखौ मावोमोन बेनि थाखायनो जोङो मोसौखौ ओ सिबिनायनि थाखाय एबा बेनि ओ बेनि मोसौआ जाहाथे ओ जेरै गोहोगोरा एबा मोजाङै थानायनि थाखाय जों बे मोसौ बैसागोखौ फालिनाय जायो बा आबादखौ ओ आबादखौ लानानै जों बे मोसौ बैसागोखौ फालिनाय जायो बे मोसौ बैसागुआव जों माबायदि फालियो होनोबा जेरै जों गिबियावनो साहा मोसौ बैसागुखौ जोङो सैथो दाननि जोबथि सानखालि बे मोसौ बैसागुखौ जों फालिनाय जायो।
औ औ
बैसागु ओ मोसौ बैसागुखौ फालिनो थाखाय जोङो गिबियावनो एबा सानसे सिगां जा गोनांथि जानाय ओ आगजु एबा ओ गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोर- खौ जों गिबियावनो बुथुमग्रोना लायो ओ जेरै थाराय दैलि- ति बिलाइ आरो मोखोननि बिफां आरो लोगोसेनो फान्थाव ओ पानेलाव ओ कान्जलबेरि हालदै गोथां आरि गोबां गोनांथि जानाय फिथाइ सामथायाइफोरखौ जों मोजाङै बुथुमग्रोनानै लायो बे बुथुमखांनायनि उनाव बेयो जेब्ला ओ मोसौ थुखैगोन खालि एबा सैथो दाननि जोबथि सान- खालि जों फुङावनो मोजाङै ओ दुगैयै लोबै एबा गोथार जानानै जोङो ओ जाय ओ पानेलाव फान्थाव आरिफोरखौ जों गिबियावनो मोनसे खादायाव जोङो हाग्रोनानै लायो हाखांनायनि उनाव ओ जोङो हाखनायनि उनाव जों बेयाव जा थाव फोननो रोनो आरो थावारिफोरखौ ओ फथाफोरनो थाखाय जोङो ओ जे फथाफोरनो थाखाय जोङो जा फथाव जा गोनांथि जायो आगजुफोरखौ जोङो बुथुमग्रोनानै लायो बुथुमखांनायनि उनाव जा जा गलियाव खानाय बे गलि खानायाव मोसौखौ जोङो ओ जा थाराय बिफां आरो मोखोना बिफांजों जोङो मोसौखौ बुज्रां बुज्रां ओ गलिनिफ्राय जाय जायगायाव जोङो मोसौखौ थुखैगोन जेरै जोंनि खा खाथि खालानि दैमा दैसा हाखर हाला ओ ओ एबा ओ जेरै दंग'आरिफोराव जों लानानै थांनानै ओ लानानै थांनानै लानानै थाङो खांनि उनाव ओ जों जा लोगोसेनो खा लांनायनि लोगोसे जों बेयाव जा आगजुफोर जेरै दै गोथार आ जेरै जा जोङो ओ हाना लानाय जेरै फान्थाव पानिलाव आदिफोरखौ जोङो ओ लानानै थांफायो। लाना थांखांनायनि उनाव जोङो ओ जों ओ जेब्ला दै खाथियाव नुयो अब्ला जोङो बिदियावनो ओ फोथाखौ मोसौनायाव फोथा फोननाय जायो। फोथा फोनखांनायनि उनाव जोङो ओ मोसौखौ ओ थुखैनाय हाबाफारिखौ लायो। थुैखांनायनि उनाव जोङो मोसौफोरखौ खौ ओ ओ जा फिथाइ सामथ जेरै पानिलाव आरि बेफोरखौ जों सारो सारनायनि उनाव जोङो मोनसे खुगा मेथाइ दङ आरो। ना बे खुगा मेथाइखौ खनो जेरै ओ लाव जा फानथां जा जों जोंानि मोसौआ बोसोरै बोसोरै बारायबाय था जेरै बिमा गायदि बायदि जा बिफा बल बादि दा जा बिफा बरद बादि जा बे बेफोर आर बेफोरबाय दा बेफोरबायसा खुगा मेथाइ दं आरो ना। बे हुगा मेथाइफायनो जों मोसौफोरखौ ओ मोसौनि जा गलियाव जाखानाय फागा एबा दुनदाल बेखौ जोङो आ पुरानजा ओ गोजान जा फागा बेखौ जोङो हाब्रु सिङाव एबा दै सिङाव जोङो गाबफबनानै दोनो आरोना नायनि उनाव जों मोसोफोरखौ दुब्लि फोथाराव हारनानै ओ गांसो जानो थाखाय हेगार होयो हेगारखांनायनि उनाव जों न'आव फैयो न'आव फैनानै जोङो जा ओ फान्थाव आरि ओ खानानै लानाय जा बेफोरखौ जोङो माला सुनानै दोनो जाहाथे दे बे मालाफोरखौ जोङो न'नि ओ दर्जा मोखांबाय बा जेरै मोसौ गुलि एबा दावगला आरिफोराव जोङो एबा न' नमान न' आरि फोराव जोङो आलायनानैोन दोनो आरोना दोनखांनायनि उनाव जेब्ला बेलासि बेसि सम जायो अब्ला बेलासि सम जाब्ला जोङो मोसौखौ गांसो बारिनि एबा हाग्रा बारिनिफ्राय जोङो होना लाना फैनानै जा बेयाव जोङो फागा गोदानजों मोसौखौ खानाय जायो। अ खाखांनायनि उनाव जोंना बेनि उनाव जोंना जाखायो मानसि बैसागो आर ना दे मानाव नोंथां जोंना समा थौबाय औ औ दे गोजोन्थों औ औ